ओ मिस्टार ट्रुबुजित बुंदोंना?
औ
औ नोंथांदों आं दसे सम ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों।
औ रायलायनो हागोन।
माने ओ आं जोलुरनि एसे सोमोन्दै जिखो जोङो फुटबल होनना बुङो बर'आवबा जोङो जोलुर होनना बुङो इंराजियाव फुटबल होनना बुंनाय जायो। फुटबल गेम औ बिनि सोमोन्दै एसे से लायरायनो सानदोंमोन ओ दिनैनि दिनफोराव जोङो नायनो थाङोबा बेफोरबायदि गोबां फिल्डफोराव जोलुरफोरखो गेलेनाय नुलिया बिनिखाय आङो बिनि सोमोन्दै एसे गोथौयै सावरायनो सानदों जों बे फुटबल फिल्डफोराव दिनैनि दिन फोराव नायोब्ला जोङो फुटबल गेमफोरखौ नुलिया गेलेनायबो नुलिया। जों सिगांनि टाइम फोराव नायोमोनब्ला गोबां मानसिफोरानो बिदि फुटबलफोरखौ गेलेयोमोन फिल्डफोराव ज' ज' गेलेनायफोरखौ नुयोमोन आरो दानि दिनाव जों बेफोरबायदिखौ नुलिया नाथाय मा खारनाव बेफोरबायदि जोलुर गेमफोरा दिनै गोमालांदों बिनि एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन जोबोर मोजां बाथ्राखौ सावरायनाय जादों दायो जोलुर होनना बुंङोब्ला जोङो बयबो मिथियो। ओ जोलुरा बुहुम नाङै गेलेजानाय मोनसे एर ओ ओ खेला बियो। आ। गोब दायो दायो नैबे बे समावहाय ओ जोलुर बादालायनाया जागासि सिनो दङ ओ बुहुमनाङै मोन से जोलुर बादायलायनाय गेम जागासिनो दङ बेयाव आरो जोबोर मानसिफोरा नायो आजारो बेखो ओ साबसक्रिपसन खालामनानै फैसा रोदा माबानानै होनानैबो गोबां मानसिफ्रा नायगासिनो दं आरो नोंथाङा बुंदोंमोन दे जोलुर बादायलायनाया माबायदिनि थाखा मानि थाखाय खमायलांनो हमखो दिनै जोङो नायनो थाङो ब्ला दिनैनि आ आ नैबे जौगाफु मुगायावहाय गोबां गथ' गथ गथ'फ्रा माने ओ गथ'फोरा बिदि बाहेराव गेलेनायनिस्राय न'आव थानानै ओ जामबुंजों गेलेनाय खौ जोङो नुनो मोनो। जामबुं एबा बायदि लेपटप नङाबा आरो आरो बिदिनो ओम टेब्लेटफोर बायदियावहाय बेखौ नुनो मोननाय जायो। नाथायब्ला आ दिनैनि बे मुगायावहाय बे-बे गेलेनाय जों एसे खम नुनो मोनदों। नाथायब्ला गुबुन जायगायावहाय ओ जोंनि जायगा हगारनानै जोंनि गुबुन जायगायावहाय जों गेलेनायखौ जोबोद नुयो। आरो जोबोद मोजां बियो आरोबो प्लेग्राउन्ड फ्राबो जोबोद साफा मोजां नायनो मोजां आरो गेलेथावना। बिदि स्टेडियामफोर बायदि खो बायदि बायदिफोरखौ जोङो गुबुन जायगाफोरावहाय नुयो नाथाय जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदिखौ नुवा। जोंनि जायगायावहाय बा ओ बिदि गेलेग्रा फोथार थायोब्ला बेवहाय मानसिफोरा थांनानै मोसौ दोहैगोन बोरमा दोगोन, अमा हगारगोन उरखांला उरखांलि गोबोरखि खिनाय मानाय हाफोरा दग्रा दग्रि जानानैनो बेफोर खेलफोरखौ गेलेनायनि फाय जोबोर गोजानाव थांदों। दा नैफोर बिसयफोर आं बुंदों आरो बिनि आलादा नोंथाङा माबाफोर मिथ बावोब्ला नोंथाङा बे समखौ बुंनो हासिगोन।
औ ओ दायो आं बे समाव बुंनोसो नागिरदों जे ब्ला नों-ओ-नोंथाङा बुंदोंमोन जे ओ दानि जि गथ'फोर बिथांमोना न'आवनो थानानै फुटबल गेलेनायखौ दोनथ'नानै एबा जोलुर गेलेनायखौ दोनथ'नानै न'आवनो थानानै ओ बेफोरबायदि ओ
सोरो?
जामबुंफोरखौ दांनानै बिजि बेस्थ' थायो होनना बुंदों नोंथाङा आं बिनि सायाव एसे बुंनो। नोंगौ थार बा थ्राया बियो बियो थार बाथ्राया बुंनो थाङोबा दिनैनि दिनफोराव आ गोबां गथ' फोरानो उन्दै-उन्दै समावनो उन्दै बैसोआवनो मबाइलफोरखौ लाबाय मबाइलफोरखौ लायो आरो बेयाव जों गोबां भिडिअ' गेम्स बेफोरबायदि गेलेनानै माखासे रिल्स भिडिअ'फोरखौ नायनानै न'आवनो बिजि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो दिनैनि दिनाव दिनैनि गथ'फोरखौ आरो जोङो सिगांनि गथ'फोरजों जोंनि जेनेरेसनफोरजों रुजुयोब्ला गोबां बां आलादा खुगायाबो आवगायलांदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि गथ'फोराबो‌ बेफोरबायदि गोबां जामबुंफोरजों गोदोसोनानै थादों बिनिखाय फुटबल जि फुटबल जोलुर खेला बेफोराव जों गेलेनाय नुलिया दानि गथ'फोरखौ आरो जोङो गुबुनफोरनि ओ नोंथाङा बुंदोंमोन जे बुहुमनाङै मोनसे फुटबल गेलेनाय जायो होननानै जों नायनो बा गुबुन-गुबुन कान्ट्रिफोराव नायनो थाङोबा दिनैसिमबो बिथांमोना फुटबलाव गोसो होगासिनो आरो गोबां मानसिफोरानो बिसोरनि कान्ट्रिफोरनि मानसिफोरखौ नायबा फुटबल गेलेनानै गावनि आथिङाव गसं गसंनो हानाय जादों नाथाय आं समयसाखौ बे खौ नुदों जोंनिथिं जोंनिथिं दिनै बेफोरबायदि फुटबल गेलेनो सम गैलिया खार'न जोंनि पेरेन्टसफोराबो स्ट्रिक जालांबाय आरो जोंनि दिनैनि बे पेरेन्टसफोरा गेलेनायनि बांसिन इडुकेसनाव गोसो होनो होयो गावनि गथ'फोरखौ बिनिखाय गावबा गावनि केरियारखौ होसोनो थाखाय गोसो आ सानो खोमा जि जोलुर गेम बेफोरजों ओ इयुनाव फिउचार जेबो बानायनो हाया होनना बिनिखाय बिथांमोना बिमाफोराबो बेफोरबायदि बादाफोरखौ होनाय जायो बिनिखायनो जों दानि जुगाव बेफोरबायदि फुटबलफोरखो जोलुर खेला जिखौ बुङो बेखो जोङो फिल्डफोराव नायनो मोनलिया आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे गुबुन जायगाफोराव जों नायोब्ला फिल्डफोरा स्राय साफा बेफोरबायदि थायो होनना बुंदों नोंथाङा गेलेनो लुबैनाय बेफोरबायदि बुंदों नोंगौ बे बाथ्रायाबो थार जिहेथु गुबुनजों कान्ट्रिफोराव नायोब्ला बिथांमोननि फिल्डफोरा साफा स्राय जेबो गैया नाथाय जोंनियाव गोबां समायसाफोर दं जेराव प्लेग्राउणडआव फुटबल गेलेनांगौ बेयाव नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ बोरमा बेफोरबायदि दान्दोल होयो आरो गोबां अमाफोरखौबो एगारना होयो बेबायदिनो प्लेग्राउणडआ लेथ्रा जालांदों आरो लोगोसे साखोन सिखोन गैया बिनि थाखाय गेलेनायखौ जों नुलिया दिनैनि दिनाव आरो गोबां बेफोरबायदि सापर्ट खालामनाय गैलिया फोरनि बेफोरबायदि मुगायाव जोंनि बे एरियायाव बेफोरबायदि सापर्ट खालामग्रा गैया फुटबलनि बागै बिनिखाय गथ'फोराबो गोमालांनो हमदों ओ आंनि साननायावबा आं बेखौसो सानो जेन सासेसो बाङाय रोंनाय मानसिफोर ओंखारबोनानै बेफोरबायदि फुटबलफोरखौ ओ गेलेनायाव उत्सा खालामोबा आरोबाव बेफोरबायदिनो उथिफिनगोन आरो जोंनि बे गामिफोरनिफ्रायबो फुटबल गेलेनाय जि जोलुर बेफोर खेलाफोराव आगबारि लांगोन होनना आं सा सानो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा मा नोंथाङा मा सानो
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थार बाथ्रा दिनै जोंनि जायगायाव मानि थाखाय गेलेनाया खमायलांदों होनब्ला नो बायो माने बेफोराव टाइमखौ स्पेन्ड हगारनो बायो मानो होनब्ला जोंनि नैबे दानि नैबे मुगाखौ नायोब्ला जोंनि भारत हादरा भारत हादरा फुट जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खेलखौहाय माने जोबोद खम खालामदों मानोना बिथांमोना माने सापर्ट खालामाखै ओ जायफ्रा खेलारि फोर दङ बिसोर खेलारि फोरनोहाय ओ इनभेस्ट खालामाखै जायनि जाहोनावहाय जोंनि भारत हादराव बे बुस्थुआ खमायलांदों जायनि थाखाय ओ एबाराव थांनाय ओ थांनाय सिगाङावहाय जायफ्रा वर्ल्ड काप फाइनालनि वर्ल्ड कापाव गेलेनो थाखाय जि ट्रायेल दंमोन बेखौ दि जायफ्रा गेलेदों बिथांमोना एबारा वलकापनि प्रेसिडेन्टनियावहाय हायकरदों ओ लेटार लिरना हरदों जे जोंनि इण्डियानि ओ फुटबल खेलाखौ बासायनांगौ बो होननानै ओ एबाराव थांनाय वर्ल्ड कापनि प्रेसिडेन्टआ रिप्लाइ होदों औ जोंनि भारत हादराव थाबैनो बिथांमोनहा फुटबल खौ ओ मा होनगोन जांख्रि खाांहोफिनगोन होननानै नै बिथांमोना खोथा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों थारैनो बेफोर बायदिनि थाखायनो जोंनि जायगायाव फाय गेलेनाया खमायलांदों आं जानो हागौ इन फिउचारावहाय जेब्ला डेभलप मेन जागोन जोंनि ओ जोलुर गेलेनायनि सायाव अब्ला बै समावहाय जोंनि बे गोमालांनाय ओ खेलाफोरा फैफिननो हागौ। इन फिउचारावहाय आं एसेबां बुंनो साना खै बेफोरनि बागै आं बेसांखि बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय। नोंथाङा माबाफोर बुंबावबा एसे बुंबावनो हागोन।
औ नोंथाङा जेरैहाय बुंदों जे जि ओ वर्ल्ड कापआव जोंनि जि इण्डिया टिम बिथांमोना जिफोर हरदों बेयाव जोंनि ओ बुंनायफोरखौ जि प्रेसिडेन्टआ जांख्रिखांहोगोन होननानै बुंदों बिनि सायाव आं एसे बुंनो नाजादों। खोनानानै मोजां नांदों बे बेफोरबायदिनो ओ जुदि खाबु गो होयोब्ला आंबो सानो बेस जोलुर खेलायाव आरो डेभलप जागोन आगबारिगोन होननानै सानो जोंनि कान्ट्रिफोरनिफ्रायबो। जेब्ला बै समथिं मोजां खाबुखो होगोन अब्ला गोबां बेफोरबायदिनो मानसिफोरा उत्साजों फिल्फोराव प्लेग्राउन्डफोराव ओंखारबोनानै बेफोरबायदि फुट बलफोरखो गेलेगोन होननानै आं सानो। ओ बेसेखोनो राय रायलानानै जों दिन आं दोनथ'नो सानदो नोंथाङा औ दे।